ओ नोंथां अ ओरैनो मा खालामदों ओरैनो नोंथां दासो बोरमा गन्द्रायाव सोनानै फैदों। अ बोरमा गन्द्रायाव दासो सोनानै फैदों ना? अ ओरैनोथ जेनेबा ओ बोरमा सोनानै फैदों होनदों नामा गन्द्रायाव? अ नोंथाङा बोरमानि फार्म दं आरो ए ओरैनो बेसे बुरजा जेनेबा बोरमाया नोंनाव नैजिबाथा अ होनमबाथ नोंथाङा फारामखौनो खालाम खादोंना? अ अ अ अ अ ओ आं दानिया नोंथ बोरमा फार्म खालामोलै ओमफ्रायो बेयाव माबायदि जेनेबा जोङो जोथोन लानांगोन जों मोनसे बोरमा फार्म खालामनायनि थाखाय। जेनेबा फार्म खालामनायनि
औ औ
बिनि आंनो माखासे माबाखौ खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा माखासे औ बे माखासे जेनेबा मा होनो बेखौ आदबफोर दंना मारै जोथोन लाबा बबे गांसेयाव खाबा मा समाव माबायो बेखौ औ दे बिदिबा फोरमायलाय नोंथां दे अब्ला नोंथां
उनाव
फिहैनो हागोन आरो औ औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां अब्ला आं नामा खोन्थानोसै नोंथां औ औ औ दे दे
गिबियावथ जोङो बोरमा फार्म खालामनो थाखाय जोङो बोरमा ओरैनो नोंथाङा नोंथाङावेसे जेनेबा
ओ ओ नोंथांनि सायाव सोनै नोंथांनि आखायाव बोरमा बायनो थाखाय बेसेबां रां दङ'। औ
बोरमा जोलै लाबोग्रोनो थाखाय
दायो ओरैनो लकेल बोरमाया जोंहा फान्थि बोरमाया आरो फान्थि बोरमाखौ जोंहा एसे खमाव मोनो थाम रोजा ओमफाय मोन आरो नोंथाङा बोरमाखौ फार्म खालामनो थाखाय लायोब्ला जोख्लि बोरमाखौ बायब्ला साबसिन जायो नोंथां माने नोंथाङा बोरमाखौ फिसानिफ्राय लानो नाङा माने इसे देरखानाय
जेनेबा फान्था होयोबानो फिसा लानो हानाय बायदि बोरमाखौ लानांगौ आरो नोंथां जोख्लि जोख्लि होनो जायखौ औ औ औ। जोख्लिबा फिसा खनसे जाखांनाय बिमा बेफोरबायदिखौ लायोबा मोजां जायो आरो नोंथां।
माने नोथांङा लायोबा खम समनि उनावनो नोंथाङा फिसाखौ मोनबाय थागोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा बाजार लायोबा नोंथाङा सोरबा सिनायनाय फार्म खालामग्रा लोगो बेनिफ्राय लाबोयोब्ला नोंथाङा बोरम ज खौ लानानै फैनांगोन आरो नोंथांनि रांनि सायाव सोनारगोन नोंथाङा माबोसे लाबोयो लाबोनायनि उनाव नोंथाङा बोरमाखौ दोननो मोजां रोखोमनि न' लुनानै लानांगोन न' लुनो थाखाय औ औ बैसांनि लुनानै बे बैसांया गुदु जानांगोन नोंथां जाहाथे बे बोरमानि खिया औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
ओ बेनि थाखाय जोङो बै गन्द्राखौ जोङो एसे गोजौ मानसि हाबनो हानाय बैसां लुनांगौ जाहाथे नों
बै सिङावबो हाबनानै गन्द्रा सिङावबो हाबनानै जि बैसां बै बैसांनि सिङावबो हाबनानै नोंथाङा सिब-सिबहैनो हायो जायगाखौ फोसाबनो हायो।
आरो बै बोरमा गन्द्राखौबो जाहाथे नोंथाङा फोसाबनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा बैसांखौ गिदिर
औ औ औ औ औ औ
प्लास्टिक एबा थोरिनि होयोब्ला साबसिन नोंथां बोरमाफोरनि थाखाय बोरमानि देहाया जोबोद गुदुंखा जायो नालाय नोंथां थोरि फोरा जोंखौ ओरैनो थान्दा लाखियो ना न'फोरखौ बेनि थाखाय थोरिनि ओ उखुम होयोबा मोजां जायो आरो बेनि उनाव उखुमोखांनायनि उनाव नोंथाङा बोरमाखौ लाब- लाबोयोब्ला बोरमाखौ बेखौ
दोननो हाबायना गबद्राबो लुबाय नोंथांआ बोरमानो जि बोरमा
बे बोरमाखौ नोंथाङा बेखौ हाग्रायाव आगारगोन ना बोरमाखौ खाबथागोन बिनि बियो नोंनि सायाव सोनारगोन आरो नोंथाङा जुदि मोनसे
औ औ औ ओम औ औ औ औ औ औ ओम ओम गुमग्रा आगार हरखानांगोन नङाबा बोरमाया मोनसे जायगा बा हगारसारबा मानसिफ्राथ' औ औ औ
हाग्राफोराव नुयोबानोथ' हमना लांलाबायनो हायोना बिनि थाखाय नोंथाङा सासे बोरमा गुमग्रा
औ औ औ
नोंथाङा बोरमानो गांसो होबाय थानांगोन दिरुं खानाय बोरमाया आदारखौ मोनजाजोबा बिनि थाखाय नोंथाङा ओ दंफांनि बिलाइ नागिर नागिर होनांगोन आरो दंफांनि बिलाइ होनो थाखाय ओ नोंथाङा औवानि
औ
सिं सा गासै
औ औ औ ओम ओम ओ राज औ ओम ओम ओम ओम
ओ जोब
औ औ औ औ औ
दसनि ओ दान जायो अब्ला फिसा मासे होयो बिखिनि समखौ नेखांनायनि उनाव जेब्ला बोरमाया फिसा जायो अब्ला नों बे बोरमा फिसाखौ मोजाङै जोथोन लानांगोन औ
जेब्ला बै फिसाया देरो अब्ला नों आदसा औ फान्थि जायोबा ओ न'आव लाखिदो औ औ औ औ औ। एसे औ औ औ औ औ माने मासेनि उनाव मासे ओम।
ओ अब्लाबा मानै बिदि होयो बिदिनो बारायलांबाय थायो आरो आंनाबो बिदिनो गिबियाव बुरजा नङामोन गिबियाव आङो जिथाल' बोरमा लाबोदोंमोन दा नैजिथा जाबाय फिसा होनानै।
औ ओम। औ औ औ हागोन हागोन हागोन। औ औ जागोन जागोन नोंथां। ओ थालिर फोरा थालिर गायनायखौथ' जोङो जेनेबा जों गिबि यावनो फुलि मोजांखौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगोन जोङो बे फुलि मोजांआ जाहैबाय जोङो जों दा ओरैनो थालिर मोजां होनोबा जोङो मालभगखौ मिथियो आरोना जों बे मालभग थालिरा जानोबो मोजां आरो मा होनदों औ औ औ औ औ बै माने जानो मोजां जायो आरोना बे मालभग थालिरा। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जाहैबाय जोङो फुलिखौ बायनानै लाबोनानै जोङो गायफैनांगौ आरो ना गायफैनायनि उनाव जोङो मा होनो बेयाव जोङो नोङो बेसेबां गोजान बेखौ जोङो जखा लानानै गायनाय जायो आरोना बे मा होनो ओ गिबियावनो जोङो मा होनो हालौनानै लाबा मोजां आरोना हालौवनानै लायोबा जोङो हायाबो गुरै जायो आरो थाब रोदा हरनायावबो मोजां जायो आरो ना गोरलै जायो बिफांफ्रा ओरैनोथ' जोंनि हाया गोरा जायो एवाबा जों एवनानै लागोर जोङो नों बेसे गोजान गायगोननि बेनि जखा दानानै जोङो फांफा फांफा गायनाय जायो आरो गायनायनि उनाव जोङो मा होनो बेयाव जोङो मा होनो गेजेर गेजेर गायखां नायनायनि उनाव जोङो गेजेर गेजेर हाग्रा आरिखौ जों नायनांगोन एबा आरो जोङो बेसेबां बेयो गांखं दालाय हरदों बिलाइ हरदों बेखौ जों दानस'नानै होनांगोन आरो बिनि बिनि उनाव दङ जाहैबाय जोङो से मिटारसो गोजान मा होनो राउन्ड बे थालिर गुदियाव जोङो आरो एसे राउन्ड खालामनानै दै थानाय बायदि मा होनो हाखर खालामनानै बेयाव मा खालामनांगौ दैखौ सारनाङा आरोना नोंथां मानो होनबा जोङो बेयाव हासारखौ सारनांगौ हासार सारोबा जोङो थाब देरनो बोलो मोनो आरो ओ थालिर बिफाङा दा बिनि उनाव जोङो थालिरखौ गाय-गायबाय गायनायनि उनाव एसे गिदिर जाबाय जेनेबा दान मोनथाम मोनब्रैसोनि उनाव जों गिदिर जाबाय थाइनोसै सम बे समाव मा होनो जोङो माखासे बै बिफांनि फेंखा एरनाय होनो जोङो बे फेंखा फिसा फिसा फुलि एरनाय जोङो थाब थाब दाननानै गारनांगोन आरोना मानो होनबा जोङो ओ बै फिथाइ थायनाय स बै फिथाइया गब्ल'नो थाखाय जोङो मा होनो बिनि फिथाइखौ माबा फेंखा एरनायखौ जोङो गारनांगौ जायो फुलि फेंखा फिसा फिसा एरनायखौ बेखौ गारखानायनायनि उनाव जोङो फिथाइ मोनोबा फिथाइयाव जों बिदि फिथाइ बरहा जायो बा गिदिर गिदिर देरो आरो बेबायदिनो जोङो थालिरखौ राहोबाय राहोनायनि उनाव दानबाय दाननानै जोङो बै बे रानाय फिथाइखौ दाननायनि उनाव बै माखासे फेंखा एरनाय बेखौबो मोनसे दोनखानांगोन आरो। से एबा मोननै बिदि दोननांगोन बेनि उनाव दोननायनि उनाव जोङो उम बेखौ जों दाननानै लाबोबाय लाबोफानायनि उनाव जोङो न'आव लाबोबाय न'आव लाबोना बै माखासे फेंखा एरनाय बेखौ दोनबोनांगौ आरोना बेखौ दोनबोनायनि उनाव बेयो गोदानै मोनसे मा होनदों थालिर फिफां एब फिथाइ हरनायनि थाखाय मो-मोजां मा होनो रिडि जानानै थाखाबाय आरो बै बुस्थुआ आमफ्रायो जोङो बेखौ लाबोनानै थालिर बिदांखौ जों हाथायाव फाननो हायो जेनेबा जों ओ दांसेयाव बिदिनो बांद्राय मोना आरो थालिर माबायाव जोङो दांसे फानोबा जों बिदिनो। आसि थाखा एखमबा एकस थाखा बिदिनो मोनो आरो बुरजाबाथ नोंहा लाब जाबाय जेनेबा आरो थालिरावबो माखासे बेमारफोर नुनो मोनो आरोना जै थालिराव बेमार हाबबाय माने बे बिफाङा थांखाला नों बेखौ जोङो दानफायनानै गारथाराबानो जों बेखौ जों नो हाखाला ओ थालेरनि बेरामा जायैबाय ओरैबायदि मोनसे बेराम जाजोबबाथाय बे बागान मोनसेयानो मा होनो थैजोबखायो आरो जों बेखौ नोजोर होबाय थानांगोन नोङो नों गायफुनाय समाव नों फिथाइ मोनफुनाय समाव नोङो आ नायनो रोङाबाथाय नों सेस खासै